औ औ खोनादों खोनादों औ ओइ बे कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव सायाव सावरायनो सानदों दायो जोङो औ आबादनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
आबादनि सायाव सावरायजागोन दे नोंथां
औ औ नोंथां औ जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जिफोर जों नुबोदों ना जेरैफोर माइफोर आबादफोर मावनाय बिदिनो गोबां बिदि आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनबोदों सिगांग्रो नोंथाङा बुंबोननो सानदों नामा बिथांनि बिनि सायाव
औ बुंनो हागोन नोंथां औ आबाद होनना बुङोब्लाथाय जोंना आबाद फोथाराव थांनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंना गोबां आबाद दङ जेनेबा फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जेनेबा माइ बिदिनो बेफोरबायदि आबादफोरा दङ जोंनाव दा दैज्लां बोथोरनि सम नालाय आं एसे माइनि सायाव माइनि सायावनो बुंग्रोनोसै नामा नोंथां औ दा दैज्लां बोथोरनि समावथ' जोंनाव दुब्लि फोथाराव दै दै दै दङ नालाय एसे अ बे दै दैयावथ' जोंना बायदिसिना बा मिसिं मेसें बोथोरनि बा बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरा गाय जाया नोंथां बेखायनो बै समाव बे समाव दा जोंना माइ आबाद मावनायनि सम आरो नोंथां।
औ औ औ।
समाव जोंनाव दा गोबां माइ गायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
माइयाव जोंना जेनेबा आगोलनि बायदि जेनेबा जोसा माइब्रा आसु माइ मा बेफोरबायदि माइफोरखौ दा मावनायखौ नुनो मोनाखै। नोंथां एसे खम बिबांनि मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथां दा बांसिनै मावनाय। नोंथां रन्जित माइ सततुर पसातुर ओमफ्राय जोसाखौ एसे बिबांनि मावनाय नुनो। मोनो नोंथां आइजंफोरखोबो एसे खम। बिबांनि मावनाय नुदों आरो नोंथां। माइब्रा माइब्राफोरखौबो एसे न'खरसेफोराव बिघासे हा बुरजा गोनां। फोरा बिगासे हा एसे खम थानायफोरा दब्लायसे दब्लायनै। औ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां माइ आबाद माव थाय औ दा माइ आबादखौहाय।
औ।
गोदोनि बायदि जों नांगोलजों एवनायाव। मोसौ नांगोलजों एवनानै गायनायखौथ' नुनो मोनला नोंथां दानि गोनोखोनि जुगाव बिगियान जुगावथ' जेनेबा ट्रेक्टरजोंसो हालौवना गायो नालाय नोंथां। अ थिकटरजों हालेवो दा माइनि अनगायैबो नोंथां। ओ जोङो फाथो बोरि हा फोराव मै मिस्था बेफोरबायदि आबादफोरखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे। दा फिथाइ सामथाइनि जेनेबा जिंखा पथल जिंखा। पटल खांख्रिंखला बेफोरबायदि आबादफोरखौ नुदों लेस्रा जोगोनार औ लोगो जोगोनार बेफोरबायदि आबादफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ सानो।
बेफोरबायदि औ औ औ लोगोसे लोगोसे जोंना गोबां बे फिथाइ सामथाइनिबो आबाद नुनो मोनदों दा जेनेबा औ दा। ओंखारबाय थानाय जेनेबा ड्रागन फ्रुइटस
बैग्रियाथ' दा गैया थेवबाबो बैग्रिया मार बे मावबाय थानाय नुदों आरो एसे मुलै सोलै होनानै औ मैग्रि। जों दा थाइजौ थाइजौ आबादखौबो नुनो मोनदों आरो समफ्र समफ्राम आबादखौ दा नुनो मोनबाय दङ आरो नथ औ फिथाइ सामथाय होनो बुङो। जाग्रा ओइ फिथाइ सामथायाइ गोथाङै जाग्रा होनना बुङोबा थाइजौ सुमफ्राम सुमफ्राम मानो सुपारि सुपारि जेनेबा औ दड्रागन फ्रुइस औ औ सकुवा सकुवारहायाथ' दा जोंनाव डाइरेक्ट जाजाया नामा। बेखौ'केस बानाय ना बुं
औ सुख्लेट होनलाङो औ नोंथां औ। बेथ' आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जौनांगौ।
आरो बिदिनो जों आबादफोरखौ माइ आबादखौ बोरै खालामनो बिथाङा एसे फोरमायगोन नामा माइ आबादखौ बोरै खालामनाय जायो एसे
औ नोंथां खालामनांगोन माइ आबादखौ जों गिबियाव जोंनो माइ खौ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगौ बे खोथियाखौ जों गिबियाव फार्स्टआवनो माइ माइ गायनो थाखाय जोंनो माइ बिदानखौ नांग्रोगोन नोंथां गिबियाव माइखौ ओ एसे माइनि दोननाय माइखौ एसे साफायै दोननाय जेनेबा मोनसेल' माइ जाद बेखौ मोजां जादखौ दोननानै गिबियाव जों बेखौ बस्था फाथोनि बस्थायाव सोनानै बे दैयाव सोमना दोननायखौ नुयो आरो दा। साननै सानथाम बेनि उनाव एसे गाजा जायोबाथाय माने एसे गाजा ओंखारो बियो बे ओंखारनाय समाव जों बेखौ लांनानै दुब्लियाव हालेवना नै हालेवनानै बेखौ हायाव हा मोनोब्ला बेयाव जों फोनाय नुयो नोंथां बे फोनाय समाव जों आथिखालाव मोजां गोबोरखि हासार जेनेबा अर्गेनिक हासारजोंनो मावनाय नुयो। आथिखालाव नाथाय गोबाङानो हासार जेनेबा इउरिया पटास बेफोरबायदि हासारफोरखौ सारनानै होनोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दानि जुगाव। दा बिबायदि खोथिया औ बेबायदिनो खोथिया फोबाय खोथिया फोनायनि उनाव थामजि थामजि बा थामजिबा दिनसोआव बे खोथिया फुनो हानाय जायो नोंथां। बे खोथिया फुनायनि उनावहाय औ बे खोथियाखौ फुनानै जोङो हाफोरखौ जेनेबा हालेवनानै फोमोनना लाबा मोनगोन खालामना लाबाय लानायनि उनाव खोथियाखौ फुनानै जोङो गायनाय जायो नथां बे गायनाय समावबो जोङो औ बे गायनायावबो जोङो हासार बे गायनाय हायावबो हासार बायदिसिना होनायखौ नुनो मोनो। आथिखाल जुगाव मानो होनबा जोंनाव आथिखाल आथिखालाव हाफोरा एसे हासारा खम जालांदों। हमदों मानोब्ला बेनि थाखायनो बे बांसिन इउरिया हासार बायदिसिना होनायनि जााहनाव एसे अर्गेनिक हासारा खम खम जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि हासारफोरखौ होनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसे औ सारखांनायनि उनाव माइखौ गायनाय जायो। औ माइ खिथिखौ बिदिनो गायनाय औ गायनायनि उनावहाय जोङो खायफासे एम्फौ जायो। बेफोराव मुलि सल सारनाय जायो बा औ हासार सारनाय बेनि उनावहाय बे जेब्ला माइआ ओंखारनानै औ मोनो बेखौ माइखौ जों हानानै मेसिनजों एबा आ खायफासेया आखायजों हानाय बे नुनो मोनो बा जों मानसियानो औदाथाय आथिखालाव बांसिनै जोंना माने मेचनजोंसो हानायों नुनो मोनो मानो होनोब्लाथाय आखाइजों हायोब्ला खनसे नआव रोगा नआव लाबोनानै ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों नाफायनो गोनां जायो। बे रोगानानै बेखायनो आथिखालाव जों दारमाने मेसिनजों डाइरेक्ट खेबसेयैनो हानानै हाखांनाय लोगो लोगोनो नाखानाय औ बिदि जालाङो बेनि थाखाय बे मेचिनफोरजों हानानै डाइरेक्ट नआव रोगानानानै दोनफैनांगौ बिदि
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो बै हा सारनि खो खोथायाव बुङोबा जोङो मिथिनो हायो जे जोङो दायो जिफोर हासार बाहायो। बेबायदिनो गोदोनि दिननिखौ जों जुदि नाय गोदोहाय मा खालामगोन नामा? मोनसे जायगायावनो आबाद खालामामोनो आरो इदिनो ओ बोसोराव बिदान देहायाव आबाद मावबाय बिनि उनाव माने जायगा सोलाय सोलायै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजों जोंहा माने गोबां बिदिनो जायगाफोरखौ जोङो आबहावानि थाखाय जेनेबा बिफां लाइफांफोर दान फायनानै हाग्रा बंग्रा सिफायनानै बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव जोो आबाद मावनायखौ जों खोन नुनो मोनबोदों आरो मोनसे जागा जुदि आबादखौ मावबाय थायोब्ला जोंहा हासारफोरा जिबायाददि नांगौ बिदि हाया बा खमायलाङो बेखौ साननानै गोदोनि गोदो गोदायनि मानसिफोरा मोनसे जायगायावनो आबाद मावामोन आरो बेखौ खनसे आबाद खालामबाय गोबाव दोनबाय आरो गोदान बिदि गुबुन जायगायाव आबाद मावनानै आरो बेबायदिनो माव फिनोमोन आरो गोबावनि उनाव बेबायदि मावनायखौ जों खोनानो नुबोदों आरो
औ दा नोंथां आबाद औ आबाद होनोब्लाथ' जोंना आरो माइ आबादनिसबो गोबां मुलाम्फा जानाय आबादफोर दङ नोंथां। जेनेबा दाउ दा फिथाइ साम थाइनि आबादानो जोबोर मुलाम्फा दङ मैगं थाइ दङ जोंना ओरैहाय बिलाइ जाग्रा बा बेदर जाग्रा बेफोरबायदि मैगंफोर दङ जेनेबा थास'फोराबोथ' जोंना जोबोर मुलाम्फा अफा गोनां औ मैगं औ दा दाथ' सोलिबायदों जोंना पटल पटल, जिंखा लेस्रा औ बैफोर फिथाइ-सामथाय बैफोर मैगं-थाइगंनि आबादफोराबो सोलिबाय दङ' लोगोसे जोंना मेसें बोथोराव औ जोंनिया न'आवनो जेनेबा लाइ-लाफा दुन्दिया ओ कबि ओ मुला गाजर बैफोर मैगंफोर
आब मनाय नुनो मोनोन आरो औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ। ओं आरो जों बिदिनो
बेफोर मैं ओ आबादफोरखौ माव दा नोंथाङा आलु औ दा नोंथाङा। जेनेबा अ माबे आबादखौ मावनानै एसे मुलाम्फा जायो ओ जा सिननाय बायदि नुनो मोनो नोंथां माइ आबादखौ मावनानै ना फिथाइ सामथायाइनि ना मै मैगं-थाइगं माबे मोनसे आबादजों बांसिनै लाब ओ मुलाम्फा जासि नो बायदि मोनो नोंथाङा।
आंनि नुनायावथ' माने माइ आबादखौ आं एसेबां मुलाम्फा थागोन बायदि नुहुरो आरो मानो होनब्ला जोंहा दानियाव जुदि आबाद खालाम माइ आबादाव गोबां खरसा जानायखौ नों नुनो मोनदों आरो गुबुनावबो खरसा दोङो थेवबो माने गुबुन आबादाव आं लाबखौ नुसिनदों आरो बांसिन बिदि माइ आबादनिस्राय बिदिनो जोङो। फानलुफोरावबो जों गोबां लाब मोननायखौ बा मुला बांसिन औ बांसिन मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनदों। फानलु फब्राफोर गायनाया ब फानलु राजा बे गिदोरा बेखौ गायनायखौ नुनो मोनदों मानेयावबो गोबां लाब खामानिखौदों नुनो मोनदों आरो नाथाय औ औ
माइ आबादनिस्राय ओ गुबुन आबादाव से गोबांसिन मुलाम्फा जायो मानो होनब्ला नोंथां मोनसे माइ आबादाव बिगासे हायाव जोङो जिबानिफ्राय नैजि मन माइ मोनो आरो नोंथां बे नैजि मन माइ मोनोब्ला जों नै ओ सेरोजा के सरकारि मु बेसेनाव मबाबो नैजि रोजाल'सो रां मोनगोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो गोबां खरसा दङ' जोंहा नाथाय जोङो जुदि बिनि जायगायाव जुदि जोङो औ ओ पटल बिगासे गायोब्ला बा जोङो आ सुमफ्राम ओ सुमफ्राम बा थाइजौ बिगासे गायोब्लाथाय नोंथां औ बेनि जायगायाव थाइजौ बिगासे ओ गायोब्ला जों बे बिगासे थाइ ओ हायाव जोङो थायजौखो खमैबो द जि द'जिनिफ्राय स्निजि दाल बिफां गायनो हागोन। बे स्निजि दालाव जुदि फानसे बिफाङाव जुदि जोङो ओ थाम कुइन्टेल ब्रै कुइन्टेल जुदि थाइजौ मोनोब्ला जोङो दजि दाल हमोब्लाबो ब्रै ब्रै कुन्टेल के जुदि जों जोङो थाइजौ फिथाइ मोनोब्ला जोङो ओ बिगासे हायाव द'जि दालाव नैजौ ब्रैजि कुन्टेल जोङो ओ थाइजौ फिथाइ मोननो हागोन नाथाय बे थाइजौ थाइजौआ जुदि किल'आवनो जुदि ओ बाजि द'जि रां जायोब्ला
जायो्ब्ला औ औ
कुनटेलाव बा रोजा मोनो मोनोब्लाबो बाजि द'जिबाथ' द' रोजा मोनो कुन्टेलाव। द'जि रोजा मोनोब्ला जोङो जुदि नैजौ ओ घन्टा नैजौ बाजि बा नैजौ ब्रैजि कुइन्टेलाव बेसेबां रां होगोन हिसाब ना बेखौ जुदि जोङो गर खालामोबा जौसे कुन्टेलाव जोङो ओ बाजि रोजा खमैबो जोङो नै नै लाखनि खाथियाव मोनगोन बिगासे हायाव। बिदिब्ला जोङो ओरैहाय बर' खालामना नायोब्ला जोंहा थारमाने औ औ माइ आबादनिस्राय बेफोरबायदि